थां हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां
हेल' नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
थांनिसिम
अ खोनादोंना
दा आङो नोंथांजों फन खालामनायनायनि जाहोना जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो लानाय जादों नोंथां
औ दे दे
नोंथाङा सम होनो हागोन नामा
हागोन दे दे
बे सावरायनायानो जादों दावबायनाय खोनादों ना नोंथां
अ दावबायनाय उम
दाव दावबायनाय दावबायनाय बागै आं एसे सुंदै बिबुंथि होनसै नोंथां दावबायनाय बुङोब्ला अब्ला जोङो दाब दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दा दाबसे जायगासिम थांनायखौ खौनो एबा जोङो दावबायनाय होननानै बुंनो हायो नोंथां जेरैहाय जोङो दा न'आव थानानै गुबुन गुबुन जायगायाव थांनायखौनो एबा ओ बेखौनो जोङो दावबायनाय बुङो नोंथां दावबायनाय उम बेवहाय जोङो खायसे खायसे सुबुंफोरा गावनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखायबो दावबायो जेरैहाय गरम बोथोराव गरम बोथोराव दा जोंनि ओनसोलावहाय गरम बिदिनो जेरैहाय ओ सिलं मेघालया थाङोब्ला ओ बे ओनसोलावहाय जायगाया गुसु एबा अखा हानानै थाजिम मोननाय जायगा बिदि जायगाफोराव जो जोंनि खायसे खाय सुबुंफोरा दावबायनो थाङो आरो बे दावबायनो थांनायावहाय जोंनो ओ रांनि गोनांथि जानानै फैयो ओ दा आथिखालनि ओनसो‌ ओ मुगायाव रां नङाब्ला जों जेरावखि आवबो दावबायनो एबा जेरावबो थांनो हाना हाय बिनो हाय जों दावबायनाय समावल रांनि गोरोन्थि जाना फैयो रांजों लोगोसे जोंनो सुबुं माहारि नांगौ गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायजो जोंनो बायदिसिना जानाय लोंनाय जानाय लोंनानैसो जों सु बुं माहारिया थांना थायो नालाय दावबायनाय सम बिखौ खौ गोनांथि जानानै फैयो बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन उम जायगायाव दाव बायनो हायो जेरै जेरैहाय जोंङो दा बे गरम समावहाय दावबायनो हायो जेरै जेरैहाय जोओ दा‌ बे गर्म समाव हाय अरुणाचल मेघालया सिलं बायदिफ्राव जेरैहाय जों जायगायाव जोंनि ओनसोलाव गरम ओ गोजां बोथोर फैयोब्ला जोङो जेरैहाय गवा आबाद बायदिसिना जायगायाव जोङो गुद एबा ओ बाला हामा ओनसोलफोराव जोङो दावबायना थांनो दावबायनो हायो आरो बे दावबायनायाव जों गोबां रोखोम रोखोमनि ओ सुबुं हारि लोगो मोनो बेजों लोगोसे जोङो बायदिसिना ओ सुबुं माहारिनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय थासारि बायदिसिना जोङो नुनो मोनो एबा मोनथिहोनो मिथिनो मोनो बेवहाय जोङो दावबायनो थांनाय समाव ओ जोङो दावबाय दावनाय बुङोबा खायसे खायसे खायसे माने द आथिखाल ओनसोलाव एबा दा समाव जोङो दावबायनाय बुङोबो बांसिन गारि मथर जो दावबायनाय जायो लोगोसेनो खायसे खायसे सुबुंफोरा फ्लाइटजोंबो दावबायो बे दावबायनायखौ ओ बे दावबायनायाव जोङो गोबां गोबां बिबांनि माने रांनि गोनांथिबो जानानै फैयो नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै इसे एसे फोरमायना होनो हागोनना आंनो
नंगौ दावबायनाय बेयो जोंनि जिउ खांनायाव जोबोरैनो गोनांथार आं सिगाङावहाय मोनसे खोथाखौसो औ सिगां मोनसे खोथाखौसो बु बुंग्रोनो नागिरदों ए नों दावबायनाय सोमोन्दै खोथा बुंगासिनो दङ जों जेराव सावरायदों बेवहाय बेवहाय जायगानि मुंखौहाय मखआब्ला एसे मोजांसिन। आ जायगानि मुंखौहाय मखलायनाङा जों मोनथिखायो नङा होमबा दावबायनो दावबायनो माहाय माहाय दावबायो जेरै गरम समावहाय जों माहाय दाव दावबायोब्ला जोंनि गोसोआ रंजानाय मोनो आरो जों गियान बो आरजिनानै लाबोफानो हायो जों दावबायो नङा होमबा। जेरै जों गोजांनाय समावहाय गरम ओम गोजांनाय समावहाय जों एसे एसे गुदुं जायगाखौ जों मोजां मोनो आरो बांद्राय गरम जायगा जायोब्ला जों थान्दा बा गुसु जायगाफ्रावहाय जों दावबायनानै जे मोजां मोनो नाथाय दावबाय नायनि थांखिया दा बे रंजानाय आरिनाय बेनिल' जों माखासे बिनिफ्राय बायदिसिना जे ओ बायदिसिना सोलोंनानै जों लाबोनो हायो आरो बांसिन आथिखालावहाय फरायसालिफोरनि फरायसाफोरखौबो माखासे जेरावहाय जों सोलोंथाइ लायैनो हायो बेफोरावहाय दावबायनो लांनाय बेखौहाय नुगासिनो दङ। दा दानि जे उम ओम दाउगा फु जे मुगायावहाय।
नंगौ नोंथां।
उम ओरैनो ओम नो ओरैनो नों बबेबयावबा गुसु जायगाफ्रावहाय दावबायनानै जेनेबा मा मा मोनदांथि मोनबोनाय बेफोरखौ एसे बुंनो हागोन ना नों? एरिनो
औ नोंथां आं आं नोंथां माने दावबाय बिदिथ' दावबायफेराखै जिहेथु औ औ नोंथां बिदि दावबायफेराखै जिहेथु जों दावबायदोंबाबो फरायनाय समाव फरायसालियाव थांनाय समाव जेनेबा स्कुल स्कुलनिफ्राय बिदिनो ओ मोनसे प्रजेग बे प्रजेक्टफोराव जों दावबायनाय जादोंमोन बे दावबायनायाव ज जोङोओ आं जायगानि मुंखौ महथ'ला बे दावबायनायाव जोङो मिथिंगा मिथिंगा बिखानि बागै ओ लिर मिथिनांगौ जानानै फैदोंमोन बे दावबायनायाव जोङो जोबोद गोसोखौ गोस गोजोननाय मोनदों लोगोसे जों मिथिंगा बिखानियाव मिथिंगा बिमानाव ओ मा मा मोननो हा हायो मा मा? मिथिंगा बिखायाव थायो। बेफोरनि बागै जोङो गोबां बाथ्रा एबा खायसे मिथियैखौ मिथिनो मोननाय जादों नोंथां बेवहाय जोङो दावबायनानै जोबोद रंजानायजों लोगोसे ओ गावनो नांगौ जानाय गियान मिथियैखौ मिथिनाय। हो दावबायनाय समाव माबायदि थानांगौ माबायदि जानांगौ माबायदि लोंनांगौ माबायदि सोलिनांगौ खौ जोङो दावबायनाय समाव मोनथिनो मोननाय जायो लोगोसे जोङो दावबाय अ' गावनि गोसोनि गोजोननायनि थाखायल' दावबायनाय जाया बेवहाय जोङो बायदिसिना रोखोमनि माने नांगौ जानाय ओ गुबुन गुबुन ओ सोलोंथाइ मोननो थाखायबो जानाय लोंनाय थानाय थासारि बायदिसिनानि बागैबो जोङो दावबायनाय जायो। दावबायनाया जोंनि गोसोखौल' रंजा होआ। नायजों लोगोसे जोंनि जिउ राहायाव थांना थानाय समाव मा बायदियै सोलिलांनांगौ बेखौबो जोङो दावबायनाय समाव मिथिनो हायो नोंथां। नोंथाङा अबेबा जायगाफोराव जावबायफेरदों बाय एसे फोरमायना होदो नोंथांनि दावबायनायनि सोमोन्दै।
नंगौ नों मोजांखौनो बुंदों आरो आं दावबायफेरबाय दावबायनाया जेरावहाय आं दावबायनायावहाय जे मोनबोनाय बेफोरखौहाय आं एसे बुंनोसै। था टाइमाबो खम सै नालाय उम्म। जेरावहाय जोङो बे जायगायावहाय हो
नोंथाङा सुंदै फोरमायना होदो नोंथाङा एसे सुंदयै फोरमायना होदो।
औ जेरै आं माने जे जायगायावहाय थानानै दा जे जायगायाव थादों बेवहाय थायो थाबाय थायोब्ला जेरैबायदि आं बे जायगानि साननाय हनायफोरजोंनो आं गोरोबनानै थाबाय थायो ना। बिनिफ्राय आंङो बिनि थासारिजोंनो गोरोबनानै थाबाय थानाय आरिनाय बेयो आंना हुदा जालाङो। आरो जेब्ला आं दस्रायावहाय दावबाय हैयो अब्ला आंङो मोनसे जायगायाव दावबायहैदोंमोन जेराव बिसिनि नि थानाय जानाय साननाय हन नाय बेफोरो जों जोंनि जे गामि गामि ओनसोल सिंनि गनायजों गोबां फारागथि दङ आरो आं बेनिफ्राय बुजिनो हायोदि हा हादोंमोनदि जोङो दावबायना जोङो ज ज जे माखासे दावबाय ओ दावगानाय ओनसोलजोंहाय गोरोबफालांनोबा जे बिसोरनि साननाय हनायखौहाय जों जों बाहाय फैनो हानांगोन जों जोंनि जेनेबा गामि ओनसोल गामि सिं आरियावहाय आरो बेबायदिनो जों औ। जोंनि गामि ओनसोलखौबो जों माने मा होनो बेखौ डेभेलाब खालामनो हागोन बेबायदि आं माखासे गियान मोनबोदों।
औ नों
खि आरो आ उम। दावबायनायावहायथ' नों थाखा फैसानि गोनां नङा होमबा? थाखा फैसायानो गासिबो आरोखि बेवहाय जोङो बेसेबां थाखा नांगौ आरि नांगौ बेनि ओ बुंलायनाङा जों मिथिखायो नङा होमबा आजों लोगोसे एसे जों गाननाय जोमनायाबो एसे उम मानो होनोबा जों गाननाय जोमनाया थिग जायाबा माखासे गाननाय जोमनायजोंबो जोंनि साननाय हनायफोरा गाज्रि गाज्रि गानबाय था थायोब्ला जे गाज्रि जालाङो साननाय हनायफ्राबो बेबायदिनो जोङो मोजां मोजां गाननाय बेजोंबो जोंनि साननायफोरा माखासे माने सोलायो आरोखि मोजां मोजां साफा आरोखि जिखुनु बेवहाय मा होनो गोजाम आरि गाननाय जोमनायखौ बुंनो थाङा जे जोङो साफा थायोब्ला जेरोखोम साननायफोरा साफा जालाङो थिग बेबायदिनो जों मोजां जायगायावहाय थाङोबा बिनि साननाय हनायफोरा फ्रा जोंनावहाय हाबथोनानै फैयो आरोखि बेबायदि आं माख खासे सोलोंनो हाबोदों
औ नोंथां नंगौ नोंथां। दे बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायख़ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांनिथिम गोजोननाय थाबाय।
औ दे।